हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ। नोंथां मा खामबाय दं दा?
आङो दा जिरायनानै दङ?
औ नोंथांं खाम जाबाय नामा नोंथां औ मा ओंख्रि जाखो? हो नोंथां?
जोंनिया सबायजों नाजोंमो।
औ।
बोथोरफोरा मोजांब्ला नोंथां?
औ मोजां।
फ्रि दंना?
औ दङ।
अ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन आरो। दा नोंथाङा जिहेतु नाजों सबायजों जादो होनदो आं बि नि आइ बाथ्राखौनो फोरमायनो सानदों आरो जेरै नाजों सबायजों आरो नाजों दाउजों बे बाथ्राखौ बे ना मैगं नाजों नाजों सबायजों बा दाउजों सबायजों बेखौ माबारै सङो आं बेनि बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोना सावरायजागोनना नोंथां?
अ जागोन दे।
औ आं बिदिब्ला जागायजेननो। सै।
औ दे।
जोंथ।
औ।
ना आंथ' साबसिन सबायजों दाउ बेदरजों मोजां मोनो आरो। जोंथ' स सबाइ मैगंखौ संनो सबाइ मैगंखौ संनोब्ला जोङो। फार्स सबायखौ सोमनानै दोनद्रोनांग औ। सोमना दोनबाथ माने एसे मोजां जायो आरो बिनि बिगुराबो। सबायाइनि बिगुर थायोना गोसोम गोसोम सोमना दोनबाथाय रुइनानै मान ने खारो आरो बियो। रुयनानै माने गुगालाङो। सुबाथाय बियो खारो नालाय। बिदिबा। साबसिन मोजां जायो आरो। ओमफ्राय सबाइ मेगंखौ संनायाव। थ' जोङो खारै संखा- संना जायो खारै। बेयावथ' जों। फार्स सबायाइखौ सोमना दोननाय सबायखौ सुनानै लाबाय साफ फानो। साफा सबाय मैखौ साफा सबाय मैगंखौ सुनानै लाबाय एम फ्राय बिनिफ्राय। गुदुं जोंबा सबयाव जेनेबा आलु बा आलु होफानो हायोना। आलु बाथ' साबसिनना। जोङो आरो जोंथ' आलु गैयाबा जाखाया। आलुखौथ' जोंनो नांखागौ ओमफ्राय बेयाव सबयाव। सबाइनि स्टेबा दै गुदुं खालामना लानाय। बेयाव आलुखौदो। दै गुदुंखौदो होनानै लाबाय बिनिफ्राय जोङो बेयाव। फानलु साम फानलु सामब्रां फानलु सामब्रां बिदि। देनानै लाबाय आरो। फानलु सामब्रां। ओमफ्राय हाइजें बिदि देनानै लाबाय। आरोस साब्रांखौबो होजायो जाब ब्रांखौ होबाथ' आरो मोदोमनाय मोनो आङो बिब बिदिनो देनानै लाजोब्बाय ओम ओमफ्रायो बेयाव दैयाव जेनेबा दैया एसे गोदो सबाइ होनानै सबाइ आलु बेफोरखौ होना दोननानै बेयाव ओमफ्राय सामब्रामखौ होबाय बे देनानै लानाय सामब्राम फानलुखो होबाय बिनिफ्राय जोङो खारै होबाय सबाइया एसे रुबाद थाय आं खारैखो होयो आरो जाहाथे गोदौ खारैबाथाय एसे गोदौख्लायोना बेनि थाखायनो थाब नों खारैखो होया जेदा सबाइया रुयगोन ओमबा नांग खारैखो होयो होनानै बिब दिनो ओमफ्राय जितानै खारैखो होनानै गोदौबाय सबाइया बांसिनैयै रुयब बाय ओमफाय बेयाव पाकक्रास होनिसै आरो पाकक्रास ब्ला मा होनो बिखौ?
आंथ' बारा मिथिया माख
औ औ पाकख्रास होयो आरो बिखौ होनान नै बिदिनो पाकक्रास होनानै बिखौ गल' गल' खामबाय आरो जेनेबा गेब्लेनाय बिसा आरो जोंथ' बेखौ पाकक्रास होयाबा गेब फ्लेयो आरो रग' रग'नो थायोना? बिदि बिनि थाखायनोब पक्रासखौ होयो आरो। खानानै होयो मा नेयां मनफायबाय सानानै होयो मेगं गंखौ बिदि सानानै होयो आरो अ सागं सानानै होयो आरो एमफ्राय बिदिनो उनाव आरो दाउ बेदर होगोन नालाय दाउब बेदर बेनिफ्राय बिड दाउखौ जों सायनानै लाबाय साफा खालामामनानै लाबाय गोदानानै ला बाय गोदाखांनानै सुबाय सुनानै बेखौ फार्स्ट थावाव एवबाय दाउखौ एवबाय पियास होग्रोगोन पियास होनानै बेदरखौ हरनानै एवबाय एवनानै बाहाय ए एसे संख्रै हालदै होबाय बिनिफ्राय दसे खोबाब खोबाब एवबाय बिनिफ्राय फानलु सामब्राम देनानै लाबाय बेखौ देनानै आरो एवना ननै लाबाय मोजां जाहाथे बेदरा मोननाय बेसा एवो आरो आङो बिदिनो एवना एवनानै लानानै ओमफ्राय नों जि मस्ला होनो गोसो जायो बे गंगार धुनन्जिया बो होनो हायो आरो नों बायनानै मोननाय बैफोर जिरा गुन्दै मिद ग मिद मस्ला ला गरम मस्ला बिदि बायदिसिना बानलु गुन्दै बिदि म बाहायोना बेफोरखौ होनो हा हायो आरो बेफोरखौ होबाय ओमफ्राय बिदिनो एवबाय ओमफ्राय मोन मोनहां मोनहां जिथिथा मोनहां मोनहां जायो बेयाव खांनानै नै आङो सबबाय मैगं होना होयो आरो बिदि होनानै आरो दसे सबायाइ मैगंखौ संबावो संनायनि उनाव उनाव ओमफ्राय नायबाय संख्रि नांदोंना नाङाखै बिदि नायनानै संख्रि नांदोबा बिदिनो संबाय थाबाय संबाय थाबाय ओमफ्राय जेता मेगंआ मोनो आरो गथा जायो गथ गथा जाबाथ' एसे मोजां जायो एसे गथा एसे दैलाव जाबाथ' जों जानानै मोजांसिन नाङो। बिदि खामनानै खांबाय आरो। ओमफ्राय नोंथाङा मादो जानानै मोजां मोजां नाङो?
आंबो ओ दाउजोंनो गोथावसि मोन मोननायालाय सबायखौ ओमफ्राय ना गोरान बेफोरजोंबो गोथाव मोनो। औ। सबाय ओंख्रिखौ जोंनिया माने दि आं बिदि जाहा नै बिदि संनायखौ नुफेराखै आरो बिदि सोमना दोननानै उनावहाय बिदि संनायखौ नुफेराखै। ओ फास्ताव जोंनिथिं माबायदि सङो बेखौनो खोनथानोसै आङो।
औ औ।
खौहा फास्टाव एवनानै ओ ला ग्रोयो आरो गोथांङैनो माने एवफ्रामनानै लायो आरो। ओमफाय एव सुखांनानै बे जाथा दंना दलायग्रा
औ औ।
बे जाथायावहाय माने माने गेब्लेहोनानै लायो नङाबा माने बे बथलफोर जोंबो माने खामफ्लायावहाय एसे एरै नाख्रुबनानै लायो आरो। ओमफाय बिदि खालामखांनायनि उनावहाय उवालावहाय बे बिगुर थायोना सबायाइनि बेखौ उवलााव खु फुनानै ओ साफा खालाम माने जेब्ला माने बे बिगुरा गुहां गुहां जायोना बिदिबाथाय माने ओ संग्रायाव दिहुननानै जावनाय जायो ओमफाय बिदि साफा खालामो ओमफाय बिनि उनावहाय ओ सुबाय‌ सु ओ सुखांनानै कुकाराव बा थौफोराव बिदि दैखौ दै होनानै एसे दै आरो संख्रि होनानै रुनानै लानाय जायो आरो। ओमफ्राय जेब्ला माने गेब्लेगोन माने एसे बुगाखांनाय बाय दि जागोन ना सबाइया? हेला टाइमाव बाय माने खारैखौ होनो हायो आरो खारैखौ होनानै एसे गो बाव गोदौ होनानै दोनथ'दो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला नोङो ना नङाबा ओ दाउ बेफोरखौ होनोबाथाय बेखौ थावजों एवफ्रामनानै लादो। बेवहाय ओ बेवहायनो जेसेबां ओ संख्रि बानलु मस्ला मस्लि जेसेबां नांगौ बेखौ बे बेदरावनो होनाय जायो आरो। ओमफ बेदराव होनानै एसे मोनहां मोनहां जाजासे एवफ्रामनानै लानानै उनावहाय बे ओ सबायाव ओ समबार होनाय बायदि बे ओ ना नङाबा बेदरफोरखौ होसनबाय आरो। होनानै आरो दसे सम गोदौहोबावबाय मोनजासिम ओमफ्राय ओ बेनि उनावहाय नोङो बिखौ गोथावसिन खालामनो थाखाय गंगार दुन्दिया बेबायदि नङाबा ओ मायसुन्द्रिफोर बेफोरबायदिबो होनो हायो आरो।
औ औ होनो हायो।
औ बेबायदि होनानै ओ संनाय जायो आरो जोंनिखिंजा।
औ।
औ।
आरोथ' जोंथ' मैगं होनोबा जों सबाइ मैगंबो दा सबाइ मैगंखौबो थ' जों जानो हायो आरो थ' मोनसे मेगं दोङो जोंनिनो बर'नि मे गं खारै मैगं जेरैबायदि जोंनि थाखाय थौ बैयो बर'नि मैगङै बे जेनोबा बिलाइजों बैफोर बिलाइखौ जेनोबा बोरमेन्दा बिलाइ मिकसि जि बिलाइया रो जिख खौ जायो आरो गासैखौबो लगायनानै एसे फा थो बि लायथ मेस्था बिलाइ बैफोर बोरमोनदा बिलाइ बिनिफ्राय खांख्रिख'ला बिलाइखौबो होयो आरो खायसे खायसे बेखौ ओमफाय बैबे मेफ्राय बेखौ बेखौ होनानै फ्राय आलु ओमफाय आरो बायदि रोखोमनि बि बिलाइ मैगं दोंबावोना? बेफोरखौ ज'थ लागायनानै जोङो संनानै जानो हायो आरो मेफ्राय जोबोद मोजां जायो बिथ' पिस्ला बिस्ला जानो एसे फिस्ला फिस्ला बिलाइ खौ‌ होनांगौ फाथो बिलाइथ' फिस्लाब बोरमिदाय बिलायाबो फिसला आरो लाव बिलाइ हो बेयाव लाव बिलाइयावथ' होखायो बिदिनो आलु हबाय दरनै दरथामसो। होनानै बिदिनो ओमफ्रायथ' आरो दाथ' जोंनिया दैलां बोथोर नालाय। दै दैलां बोथोरनिफ्राय थ' जोंहा दै जाखायो अखा हाबा। बा दैमाफोराव जोङो ना मोननाय थाङो फिसा फिसा मावा ना। मावा ना। फिथिग्रि ना, गोरि ना थुरिना बिफोरखौथ' जों मोनखा हायो बायदि रोख खोमनि जों नाखौ मोननो मोनोना। खांख्राइबो जों मोनो बिदि जों लाला फायनानै बेखौ एसे एल साफा खामनानै एवफ्रानानै ओमफ्रायो मेगं गोदौनायाव होना होबाथाय बिदिनो मोन जास एसे संनानै ओमफ्राय सुंख्रै फानलुबो एसे होखा थाबाय आरो जेनबा जों मेगं गोदौैयि सायावनो इयाव होनानै जोङो गोदौ होबाय मोजां बिदिनो होनानै ओमफ्राय संख्रिफोरखौ नायनानै बिदि बो जा थानो हायो आरो नोंथाङा जायोना बिदि मेगं संनानै
औ जायो जोंनिथिं बिखौ माने ओंख्रि गोबाब होननानै बुङो आरो। जाहा
औ औ
बेखौ बांसिनानो जोङो नाथुर गोरान बै नाथुर फिसा फिसा दङना बेगे बे जानाय जायो बेजों जाबाथाय बांसिन गोथाव मोनो आरो।
औ
खारै होनानै बिज्ला बिज्ला थान्दा मोनो आरो गोरोम बोथोरफोराव बिदि जायोबा
औ आरोथ' जों बिदिनो जों गोबां रोखोमनि मेगं थाइगं जानो हायो। बिदिनो जों बेदरजोंबो जानो हायो आ रोना न बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फै फैबाय नङा
औ
औ नोंजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों बिथां औ दे बिदिब्ला नोंथां